नोंथां खोनाबायना नोंथां? औ खोनाबाय ना?
औ औ दासो खोनादों नोंथां औ
अब्ला जों दिनै नोंथांजों आङो आं दिनै नोंथांजों जेनेबा बर'नि आं दिनै नोंथांजों बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो नागिर
औ औ औ हागोन नोंथां बुं
अ जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जानाया औ होमबा आं नों टपिकखौ ओ जागायनोसै?
औ दे बुं नों
जा-जानाय होननानै बुङोब्ला जोंनि गाहाइ आदारानो जाबाय ओंखाम। बर'फ्रा ओंखाम जा नानैनो ओ थांनानै थायो ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार आरो ओंखामजों लोगोसे जोङो बर' फ्रा नारजि ओं ख्रै ‌‌‍‌‍सबाय अमा सबाय दाउ खुमब्रा ना खुमब्रा अमा बिदिनो खुमब्रा दाउ गोबां ओंख्रिबो जायो आरो माने जानाया दा ओंखामजों लोगोसे जोङो ओ मेगं थाइगं जेरै मैथा मैथाजों नाजों, जोगोनारजों अमाजों बा दाउजों इदिनो जोङो गोबां जायो। यो। माने जानायानो जोंनि था खाय देहानि
औ औ औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नारजिखौ माबायदि सङो नों थां
अ नारजिखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोंनि स साइदावहाय जेनेबा गिबियावनो नोङो नास नारजि गोरानखौ नों नोङो सोमनानै दोनो नङा होमबा। सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो फन्द्र मिनिट बिस मिनिट सोमनायनि उनाव बेखौ जोङो सेबथाबनानै बिनि गोस लेथ्राखौ गिरुफोरखौ जोङो हाद बाद्रि बालि हाद्रिब फोरखौ जोङो सुस्रांना लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव जोङो दैखौ गोदौ होनानै जोङो ओ बेनिफ्राय बेखौ नारजिखौ दै गुदुङाव होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय खारै एसे गारलायनानै होयो खारै होखांनायनि उनाव नोङो बे बेदर ओरि होयोबोला नोङो बेदरखौ गिबियावनो नोङो साइदआव एवफ्रामना लाग्रोनांगोन एवफ्रामना मोजां बेदरखौ मोननाय बायसा एवफ्रामना लानानै बिनि ओमफ्राय गारलानानै हो जायो आरो बे आरो
औ औ गोथाव जायो आरोना नोंथां बेबायदि जायोबा औ औ
नोङो खारैबो जानो हायो आरो नोङो जि गोसो बि बेजोंनो जानो हागोन आरो नों थावनिबो जानो हागोन खारै होआलासि बेनो आरो नोङो खारै होनानैबो खारै आन्थाबो जानो हागोन आरो नारजिखौ जोंनि बिजों जोंनि साइडआव बिदि बाहाय
औ नोंथाङा आंखौ सोंनो हागोन नामा? औ
औ नोंथांखौ आं सोंनो हागोन जेनेबा जोङो बोरैहाय जोङो नाफामखौ बोरैहाय बनायो आरो नाफामखौ जायोब्ला मा गुन मोनो जोंनि देहायाव बिनि एसे फोरमायनो हागोन ना बोरैहाय जों बनायनानै जायो?
औ नाफामा ना खौ फार्स्टावनो जब नाफोरखौ सारनानै लाबोनानै दैमा दैसानि बेनिफ्राय बेखौ फोरानाय जायो सान्दुंङआव फोराननानै बे थालर दुदालि बेखौबो फोराननाय जायो आरो ना हानै मोजाङै सुनानै बेखौ हानानै फोराननाय जायो मोननैखौबो जयै खालामनानै देनानै बेखौ औवानि हासुङाव सोनानै बे हि स्रिजों मोजाङै खाथेना दोननांगौ अब्लानो बेयो फेसेवबा बेसेबा मास मोनसे मास मोननैनि उनावनो जोबोद मोजां जानानै फैयो आरो बेखौ जानाय जायो आरो बेनो औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा थास'नि बागै औ थाङा बुंनो नामा थास' आथिंखौ माजों जाबा मोजां सिनायो
औ औ हागोन नोंथां हागोन जों थास' थ' होननानै बुब्ला थास'आ माने आलु बाय आलु बायसानो बेबो राजासो थास'आ गासैजोंबो जाजायो थास'नि आथिंनिफ्राय बिदि आथिङानो रोदा नङा होन बिनिफ्राय जोङो थास' बेदरखौबो जायो‌। दो थास' बिथौखौबो जायो जोङो थास' देन्थाखौबो जायो बेनिफ्राय थास थास' बिबारखौ जायो माने थास' आथिंआ जोङो बेसिकेलि बुंनो थाङोबा जोंनि बेयो मा होनना बुगोन खांख्राइ आरो नाजों जा जोबोर गोथाव आरो बे थास' आथथिङा थास'खौ जोङो गोबां गोबां माबा ना गोथां ना फिसाजों आरो ना गोथांजों बांसिन साबसिन जायो आरो बे ना फिसाजों ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बोरैहाय जेनेबा जोङो ओ मा होनना बुंगोन नारजिखौ नोंसोरनिथिंया माबोरैहाय बनायो। नारजिखौ
अह नारजिखौ फार्स्टआव जोङो बेखौ बे फाथोसे बुङो
बेखौ फोरानग्रोनानै लानाय जायो। सान्दुङाव फोरानखांनायनि उना आ बेखो ओ जेबा जानो थाखाय नारजिखौ जानो थाखायस सोमनानै दोननाय जायो। सोमनानै बे थारा जे थायो बेनि नारजिनि जे थारा बिलाइयाव जे थायो बेखौ गारनांगौ आरोना नङाब्ला सा हाबा मोनजायो बेखौ गारनाय जायो। ओमफाय सैबास सोनायनि सिगां सेफ्लेनो हायो। सेफ्लेनानै जुदि सान हुख हुख्रोमनाय जायो अब्लानिया साबसिन जायो बियो सारायाव दा होनो हायो बिदिब्लाबो। बिदिबाबो साबसिन जायो माने बेखौ अमाजों हयथबा नाजोंबो जानो हागौ। खौ सारायाव संनाय जायो जेनेबा अमा बेदरखौ एवग्रो बाय फार्स्टेबार एवखांनानै बे नारजिखौबो होना होखाबाय आर ना ओमफाय बेबायदिनो सामब्राम गुफ फुर बानलु बायदिसिना मस्लाफोर होनो हागौ। बेबायदिनो होखांनानै बेखौ दै होनानै खारै होनांगौ खारै होनानै बेखौ खोबनो दोनो बे दसे थानानै जाबाय आरोना जोंनाव बेबायदि खालामनाय जायो नोंथां
ओं नंगौ नोंथांनियाबो आंनि बुंनायजोंनो एखे गोरोबफ्लेनाय आरो आं बुंनो सा सानो जे जेनेबा जोंनि जानायखौ जोंङो जोथोन लानांगौ माने जोंनि साइडआव जेनेबा ओ नोंसोरनि साइदावहाय बोरैहाय बानायो जेनेबा जोङो खारदै खौ जोङो बोरैहाय बानायनानै जों दिनै जानो हायो खारैआ जेनेबा गोबां ओ गोबां माबाजों मुवाजों जिर जों बेखौ बानायनाय जायो जोंनि साइदआवहाय थाय थालिर फसला एबा थालिर आथिया थालिर आथियाजों जोङो बेखौ दांगग्लिनानै जोङो फोराननानै बेखो सावनानै जोङो जि हांगार मोनो बेखौ जोङो माबानाय जायो आरो खारि बनायनाय जायो खोना दोना थाङा औ खारैआ खा खारैखो जोङो जेनबा आरो बिनिफ्राय बे सिबिंनि बिलाइ गोरान सिबिंनि ना देन्था जेनबा बिनि बिगुरफोरखो सावनानैबो बैजोंबो जोङो सावनानै बिनि हांगारखोबो जोङो खारै बनायनाय जायो आरो औ जोंनि जोंनि बांसिन माबायानो नोंङो खारदैखो जोङो बिदि मोनो आरो। नोंथांमोननि सायदावहाय खारैखौ बोरैहाय बानायो।
औ। खो आथिया थालिर बिफाखौ दाननानै लाबोनानै बे बेखौ सेनि बारो बेखौ फोराननाया मोजाङै बियो बेखौ रान आखायनि उनाव जयै बुथुमनानै सावनाय जायो आरो बेखौ सावनानै नानै बेखौ आख' सालि फिननाय जायो सानैजों मोजाङै मिहि सालिनानै बेखौ हयथबा माबा गामला हयथबा जोदौफोर मन्दइथ बा बाल्थिंफोर बेफोराव दोननाय जायो। ओमफ्राय बेखौ जेनेबा थाखाय मालाबाफोर माबानाय जायो आरोना बेखौ सरनाय जायो जानोबा। जेब्ला नोंनो नांगौ जागोन बेखौ माबा सरनाय जायो दै होना नानै आरोना बेखौ खारैखौ होग्रोना लानांगौ बेयाव बेखो दै होनानै सरनांगौ आरो।
नोंथांनि नोंथांनि एक बुंनायाबो आंनि जोंनि साइड नि बानायनाय बिजोंनो एखे गोरोबफ्लेदों आरो जेनेबा जोंनि बे जानाय आदार जोंदि बुंनानै बुंबाय गोखा गोखै गंगार दुनदि गंगार दुन्दिया होननानै बुङो जायखौ आरो बिनिफ्राय जोङो नाफाम रायलायखांबाय जों नारजि अमा ओमबाने सबाय नङा होमबा जोंनि बे जाग्रा आदाराबो जेनेबा जि आइटि मोनबाय नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव। भारत गभनमेन्टजों गनायजानाय जायखौ जोङो जि आइ टेक जिअग्राफिकेल इन्डेक्स हाबबाय बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा मानोना बुहुम दरबारावदि बर हारियादि जेनेबा ओ बिदि बर हारिनि जानाय आदार बेखौ जोङो ओ बुं खौराङाव जोंनि दिनै सोसनानै दोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोर ओ ओ मोमोजां आरो जेनेबा बे आदारखौ जायो। अब्ला नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सा जेनेबा जों बोरैहाय जोङो जानाय आदारखौ जोङो बोरै खालामोब्ला जेनेबा जोङो देहायाव सुक्ति मोनो जानायखौ जों जो जेनेबा जोङो देहानि सावस्रिया गोग्गो थायो नङा होमबा। जों मोजां आदार जायोबा जोंनि देहाया सावस्रिया गोग्गो थायो। बेखायनो जोङो मो मोजां आदार जानांगौ आरो नङा होमबा जोंनि बांसिनानो जेनेबा बा ओंखामखोनो जेनेबा बेस्ट माने जाग्रा आदार हिसाबै बाहायो जेथिया नङा होमबा ओंखामजोंथ जों ओंखाम आन्थाखौल जों जानो हाया नङा होमबा नोंथां औ औ जों मानसिया जाया लाखोनो थाबा सानब्रैनिफ्राय सानबासिमल थांना थागोन बि बिनि उनावनो जोङो
औ औ ओंखामजों लोगोसे ओ नोंथाङा ओंखामजों लोगोसे बेहाय दैबो नांगोन आरो ना? दैखौ लोंनांगौ दैखौ लोंनाया साबसिन औ औ।
बो जोङो थाम लिटार ब्रै लिटार जोङो सानसेयाव दै लोंनांगौ । माने गोग्गो दै लोंबासो जोंङो जोंनि देहाखौ गु फुं केेटनियाबो जोंहाबो आरो । बेखायनो सानफ्रोमबो जोङो थाम लिटारनिफ्राय ब्रै लिटारसिम दैखौ लोंनांगौ आरो देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय आरो । अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगोआ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा? समाबो लावबाय। खोनादोना नोंथां?